हेलौ।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ मा खालामदों।
ओ नै दं ओरैनो।
अ खबरा मोजां?
औ मोजां।
औ नोंथाङा फ्रि दंङ ना दायो?
औ दङ।
अ दा आं नोंथांजों दसे सम ओ सोलोंथाइ सोलोंथाइनि बागै सावरायनोसै आरोना गोदो गोदो आरो दानि जौगानायनि सोमोन्दै आरोना।
औ औ।
अ दा। सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' ओ सुबुं माहारिनि गेजेराव दावगानाय एबा सोलोंथाइ लानाय दाथ' गोदो जोंनि समाव गोदो आबै आबौमोननि समावथ' एसेबां ओ स्कुल। कलेज बा इदि फरायनाय फरायसालि दा बेफोरनि एसेबां गोबां रोखोमै बेबस्था गैयामोन आरो न', दा ओ दाथ'। जोंनि गेजेराव दा गोबाङानो सोलोंथाइ लानो हानाय लामाफोर फैबाय गोबां‌ ओ मोजां मोजां फरायसालि बा उम गभमेन्टनिफ्रायबो गोबां ओ गभमेन्टनि फरायसालि बा इदिनो प्राइभेट फरायसालि बेफोरबायदि मोजां मोजां सोलोंथाइ लानो हानायनि ओ फराय सालि एबा जायखिजाया ओ खम आजिखालिथ' आरो इन्टारनेटनि जुग बेनि गेजेरजों जों। गोबां रोखोमनि सोलोंनो हायो। जायनि गेजेर जोंनि मबाइल फन कम्पिउटार टि भि। बेफोरनि गेजेरजों जों गोबां सोलों थाय। औ गोबां सोलोंथाइ ओ नांगौबायायदि जों सासेब सासे फरायसा एबा सासे सुबुङा जिखिनि सोलोंनो गोनां बेखिनिखौ गाव गाव गोसो थायोब्लाथाय सोलोंनो हायो आरोना। दा दा गोदो गोदोथ' बेबायदि आबै आबौमोनि समाव बिसोरो फरायसालि गैयामोन दा बिसोरनि थाखाय सोलोंनो गोबां एसे ओे राहा राहा लामाफोर गैयामोन। बेसे गोबां। औ उम रां रुफा एबां ए फरायसालिनि बेबस्था एबा थासारिफोरनि सायावबो बेफोरबायदि गोबां एसेबां ओ माहोनो फेसिलिटि गैयामोन आरो। दा नोंथाङा एसे बुंदो। जे जोङो गोदो गोदाय नों मोनथिनाय बायदिब्ला आबै आबौआ माबायदि सोलोंथाइ लायोमोन दा आरो दानि फरायसा एबा सुबुंफोरा माबायदि सोलोंथाइ लायो बेनि सायाव एसे सुंथाब बिमुं नोंथांङा‌ लाख थिनानै होदो।
ओ गोदो आबै आबौमोना माने गोदोथ' ओ बिदि सोलोंथाइ होनोब्ला बिदि ओ स्कुल कलेज बिदिनो इउनिभारसिटिफोर गैयामोन।
औ।
माने दङब्लाबो गोबां खममोन आरो।
औ औ।
नेब थायोमोनब्लाबो जोंनि माने ओ गोदोनि मानसिफोरा बांद्राय बिदि सोलोंथाइ होनोब्ला बांद्राय माने गोसो होआमोन।
औ औ।
खामानि एबा मावनायफोरावल' गावनि आबाद मावनाय एबा खेथि खालामनायावल' बांसिन गोसो होयोमोन बिस
औ औ।
गोदो आं मिनथिनाय बायदिब्ला माने गोदोनि जुगाव गो बां बिदिनो मोसौ बिदिनो बोरमाफोर बोरमा मेन्दाफोर फियोमोन औ। बिसोरो ओ सोलोंथाइखौ गारनानै बिसोरो बिदिनो ओ मोसौ खु गुमो।
औ लावखार।
औ लावखार बिदि आरो मा होनो दानिखौ नायोब्ला दानिया गोबां माने दानिया सुबुंफ्रा गोबां जौगाबाय ओ गोदोनि बायदि नंला। माने गोदोथ' ल' लेबेलमोन दा। हाइ लेभेलाव फैबाय। गोबां माने जोङो सोलोंथाइखौ लानो हासै। जोङो दा ओन्दैनिफ्रा फ्रायनो जोङो ओ जोङो थाम बोसोर ब्रै बोसोरनिफ्राय जोङो दा स्कुलफोराव थांजेनो।
औ।
जोङो माने गोबां माने ओन्दैनिफ्रायनो जोंङो गोबां माने बिमा बिफानिफ्रायबो जों गोबां सोलोंथाइफोरखौ जों लानो मोनो। गिदिर उन्दै बयनिफ्रायबो जों माने मोजांखौ सोलोंनाय मोजांखौ सोलोंनो मोनो। गोदो। माने बिदि सोलोंथाइ मोनामोन आरोना। माने गोसो ब्लाबो माने गोदोनि बिमा बिफाया माने आबै आबौआ। माने बिसोरो बांद्राय माने सोलोंथाइ होनोब्ला बिसोरो बांद्राय बुजियामोन। औ दानि माने ओ बे जाबाय थानाय जेनेरेसना माने बिराद जौगाबाय दा बयबो बिदिनो ओ स्कुल कलेज थाङो। बिदिनो गोबां ओ फरायसाफोरा मोजां मोजां बिदिनो मेट्रिकफोराव होन ओइस एस आव होन बि ए फ्लावर होन गोबां माने। मोजां ओ फरायलांनानै मानसि जाहैनो हादों। जों नुनो मोनदों गोबां ओ बिदिनो ओ सिगांहाय जोंनि हारिनि मानसिफ्राबो
औ
बिदि गैयामोन दानि जोंनि बे जुगाव गोबां जों जौगा-जौगालांनाय नुनो मोनदों। जेरै जोंनि गेजेराव ओ गोबां ओ फरायसाफोरा उथ्रि सारनो हादों जेरै जोंनि ओ माने जब मोननो हादों। गोबां बिदिनो ओ टिचार होन जेरै मास्टर होनो ओ बर'आव गोबां‌ माने बिदि जबफोर साख्रिफोरखौ मोननो हादों गोबां बिदिनो डिपेन्स लाइन होन गोबां जोंनि मानसि फोरा जौगालांनो हाबाय आरो जोङो दा ओ बुङोब्ला जोङो इन्टारनेटजोंबो जों माने फरायनाय सोलोंथाय लानायाव हेफाजाब मोनो।
औ
औ जों माने इजियैनो जोङो माने स्टाडि खालामनो हायो। जों अनलाइन क्लासबो ला आइयो जों न'आव थानानैनो जों गोबां माने सोलोंथाइखौ लाखिनो हायो आरो
औ औ औ दा औ
माने दानि जुगावथ' गावनि बिमा बिफायाबो गोबां सोलोंथाइ होयो उन्दै नि फ्रायनो स्कुल थां कलेज दां होन्नानै जोंखौ बुङो औ जोंनो माने एडभाइस जोंनो मोजां सोलोंथाइखौ होनो नाजायो जेरै गावसोर मोनबोनाय गोदोनि गावसोर जेरै फरायालासिनो फैनाय बेफोरखौ जाहाथे जोंजों दाजाथों होननानै माने जोंखौ बेबायदि मोजां शिक्षा आरो मोजां सोलोंथाइखौ होनो नाजायो।
औ औ
उम गोबां माने जोंबो जेनेबा फरायलांनानै उनावहाय देन जों मोजां मानसि जाहैनो हायो जोंनि आथिङाव जों गसंनो हानाय बायदि जोंखौ माने एद एदभाइस हैयो आरो बिसोरो
औ औ औ
औ
दा ओ नों होननाय बायदिनो नोंथाङा होननाय बायदिनो ओ जे गोदो आबै आबौमोननि दिनाव ऐसां फेसिलिटि गैयामोन जे बिसोरो फरायनायनि बागै एसां गोसो होआमोन आरो ना दे देन औ बिसोरखौ माने गाइदनेस होग्रा रावबो गैयामोन जे फरायसालियाव थां दे सोलों सोलोंथाइ ला बेफोरबायदि माने थांखिनानै ओ एडभाइस होग्रा मानसि गैयामोन दा नाथाय दानि जेनेरेसननि ओ उन्दै एबा फरायसाफोरनियाव सोलोंथाइ लानायनि आयदायाव गोबां फेसिलिटिस फैबाय आरो जों दा जों नुनो मोनबाय जे नख' न'खरावनो न'खरफ्रोमबो बिमा बिफा बिमा बिफाया सासे उन्दै गथ'खौ जे ओ फोरोब फरायनाय सम टाइम टु टाइम टेबोलाव फोजनाय बेफोरबायदि गोबां माने गायेडनेस जों नुनो मोनो आरो दा आरो आरो बेफोरबायदि बिदिनो औ बेफोरबायदिनो डिग्रि लेभेलनि एबा जायखिजाया क्लास ओ सेभेन, ओइट, नाइन, टेन बेफोरबायदि ओ स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो मोजां फेसिलिटि जेरै मबाइलनि गेजेरजों इन्टारनेटाव सार्च खालामनानै एन्सार कुइसन बेफोरनि आरो ट्रानसे ट्रेन्सलेसन ओम बेफोराव सार्च खालामनानै सोलोंथाइ लानो हायो आरो दा औ दा ओ सोलोंथाइनि थाखायनो बेफोरबायदि जौगानाया ओ जोंनि गेजेराव नुजानानै फैदों जे आरो इन फिउसार बे ओ जोंनि गोबां गिदिर गिदिर साइन्टटिस्टफोराबोथ' सोलोंथाइनि गेजेरजों एबा डिसक'भा इनभेस्टिगेसननि गेजेरजोंसो जेनेबा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जौगानो हादों नङा होमबा दा। औ दा जोंनि ओ-गोबां गोबां मोजां मोजां मोजां जि आगजु मोजां मोजां जि साइन्टिफिकेलि आगजु बेफोरबो जे दावगानाय बेफोरबो गासैबो सोलोंथाइ एबा इनभेस्टिगेसननि। सायावसो जे सोलोंथाइनि सायावसो बेफोरो औ आइदियाफोरखौ मोननानै मोजाङै आइदियाफोरखौ‌ । बेफोरखौ दिहुननाय डिसकभार खालामनाय दा बेफोर गासैबो फेसिलिटिसा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव नुनो मोनदों आरो नङा होमबा?
औ औ।
ओ-दाथ' आरो ओ- जोंबायदि ओ-स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो सोलोंथाइ लानाया जोबोद गोनांथार मानोना गासैनिबो ओ-गासैनिबो मोनसे बे रल जे गावबा गावनि आथिङाव सोलोंथाइखौ लानानै जे ओ-दावगानो हानांगोन जे गावबा गावनि आथिङाव गावगाय। गाव गावनो गावखौ ओ-थावरिनो हानाय बायदि खालामनानै लानांगोन लानांगोन। बेफोर जाबाय सोलोंथाइनि सायाव। ओ- औ सोलोंथाइनि सायावसो बेफोर दिडपेन्ड जागोन आरो नङा होमबा?
औ औ।
दा आरो ओ- नोंथांनि बायदिब्लाथाय ओ-सोलोंथाइ लानायाव आथिखालाव माबाफोर ओ-बेबस्था बा ओ- फेसिलिटिस नांबावगोन नामा नोंथाङा माबाफोर सानो नामा जे सोलोंथाइ लानायाव एसे खमि जानानै दङ? बेफोरबायदिनि सोमोन्दै एसे?
सोलोंथाइ लानायावथ' दा। खमि होनोब्लाथ' गैला होनजायो दा गोबां माने बिदिनो इन्टारनेटफ्रावनो जों मोनजोबखायो जाहैबाय।
औ औ।
ओ-लेखा नांलायलाय आजि-आजिखालि माने माने गोबां इजिआव। जोङो फरायनो हायो आरो।
औ औ।
आं माने जों बिराद। माने जौगाबाय होनजायो आरो गोदोनि माने गोदोनि माने इन फिउसारा माने। बिराद माने हाइ। माने ल' लेभेलाव थाबाय आरो ना। जोंनिया माने बिराद। माने गोजौ। थाखोआव थांबाय। माने औ हाइ इडुकेसन माने। जोंथ' माने दानि जुगाव गोबां माने प्राइभेट स्कुलबो ओंखारबाय।
औ।
औ बेयाव। जोङो मोजां सिक्सा लानो हायो मोजां ओ खौ लानो हायो जोङो मोजा मोजां सोलोंथाइखौ लानो हायो। जों माने प्राइभेट स्कुल फ्राव माने थाङोब्ला माने गावबो इनफर्म जागोन। ओमफाय जेनबा स्ट्रिक ओ थाइम थेबोल ओमफाय बिदिनो रेगुलेसन थायोना। बेखौ जों फल खालाम नांगौ जायो जेरै ओ गभार्मेन्ट स्कुलाव थाङोब्ला जोङो माने बेयावथ थाइम थेबोल बांद्राय बिदि माने स्ट्रिक खालामा। जों फ्राइभेदाव हाबोबा माने एसेबाबो जों माने एसेबाबो इमप्रुभ जासिनो आरो
औ औ दा औ नोंथांसिम ओ गोजोननाय थाबाय आरोना जे एसे बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय। औ। दा ओ अ गोजोनथों गोजोनथों।